औ खोनादों नोंथां।
मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
आंथ दा ओरैनो बर्थमान जिरायगासिनो दंथयो। नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों ओरैनो दायो
आंबो ओरैनो जिरनानै दङ फ्रियावनो। दा नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन नोंथां
दा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदों आङो
औ
र'नि हारिमु हिसाबै हारिमु हिसाबै बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय मोनसे जेरै नाफाम ओंख्रि जोंनि बर हारिमुनि मोनसे ओंख्रि बर' हारिनि मोनसे नेरसोनथिनि नेरसो खोनसे सिनायजानाय बा बिनि बिनि बागै सावराय जागोन ना?
औ जागोन नोंथां
फोरमायनो हागोन नामा जेरै ना फाम ओंख्रि नाफाम ओंख्रिया जोंनि बरनि मोनसे हारिमुनि ओंख्रि सिनायजानाय बर'नि ओंख्रि होननानै दा बेफोरखौ संनायनि माखासे प्रसेस दं नङा होमबा दा मा बेफोरबो प्रसेस खौ माबायदि माबायदि खालामो मा मा खालामो मा मायाव बाहायनानै जायो माजों माजों जाफायो बेखौ एसे फोरमाय गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
जेनेबा नाफाम बाथोनखौ माबोरै बानायो आरो ना जेनेबा नाफामखौ बोरै बानायो जेनेबा बेखौथ नाफाम बानायनाया जु जाहैबाय जोंनि जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा आबै आबौनिफ्राय गोदोनि समनिफ्रायनो जोङो ना नाफाम बानायनाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ ट्रेडिसनेल मोनसे बा थोन आरो जेनेबा नाफाम नाफामा जेनेबा जोङो ना फामखौथ' गिबियाव जोङो बानायोब्ला ओ बेखौहाय जोङो ना जेनेबा जेनेबा बिलो बायदिसि नाफोरखौ जोङो दैयाव दैमाफोराव बायदिफोराव जोङो ना हमनानै लाबोनानै बेखौ जोङो आराम सायनानै बा बिनि खि बायदिसिनाफोरखौ गारजोबनानै जोङो बेखौ फोरानो सान्दुङाव नआव बा बिदिनो ओ अरफोराव जोङो फोरानो बे जुदि रानोब्ला जोङो बेखौहाय ओ देयो। देयो माने जोङो बेखौ बेखौहाय ओ मोजाङै गोरान स्रेम स्रेम खामनानै जोङो फोरानो आरो बेनि उनाव जोङो ओ नाफामखौ देनो थाखाय जोंहा थाथ थास दुदालि ओ इनिफ्राय बायदि रोखोमनि बिदिनो ओ मैगं बायदिसिना होनानै जों देनाय जायो नाफामजों लगायनानै बिनि उनाव जोङो बेखौ औवानि दङ औवानि हासुं बायदि ओ जेनेबा औवानि हासुंफोराव हाय सो सोनानै जोङो मोजाङै नाथेनानै बेखौहाय जोङो ओ माबायाव सोनानै गोबाव समनि थाखाय जोङो दोनो। हायाव फबनानै दोनो जायनि जाहोनाव बियो जोङो नाफामखौथ जोङो सेवहोनांगौसो नालाय। फामखौ जोङो सेवहोनानै ओ गोबाव सम जेनेबा सोरबा सोरबाथ बिदिनो बोसोरसे गाहाम बोसोरनै गाहाम दोननानै जायो। जेराव बेफोरनि माबादि नाफामा ओ गोबां मोजाङै मोदोमो।
औ
नाफामनि मोदोमनायखौ मिथिखायो माबायदि मोदोमो। नाफामाथ बिराद गोथाव माने संबाथाय मोदोमफ्रु मोदोमलायो आरो ओ गोदो बर'फोरा बिदिनो नाफ फामखौ देनानै दोननानै। ओ बिदिनो जोङो दुब्लि बोथोराव माइआब माइ बिदिनो बायदिसिना हाल एवनाय बायदिसिनाफोराव जोङो बेफोरखौनो एवनानै बाथोन सोमजानानै जानानै जों बाथोन देनानै जोनो जाहोयोमोन। दा जोङो नाफामखौ ओ जोङो एवनानैबो जाजायो। आरो माखासे जोङो। ओंख्रिफ्रावबो होनानै जाजायो। बे जेरै जोंहा ओ नारजि ओंख्रि ओ बायदिफोरावबो जोङो बे नाफामखौ ओ होनानै जायो।
औ
नाफामखौ नाफामखौ जोङो संफिननानै जानांगौ जायो आरो जेनेबा जेरै जोङो नाफामखौ ओ बिदिनो दैयाव ओ सारायाव एसे होनानै ओमफाय दै एसे होनानै बिदिनो बानलु संख्रि होफिननानै जोङो थाव माने संफिननानै मोदोम फु साफिननो हायो आरो बे नाफामा आरो नै ओरैबायदि मोदोमो माने बियो ओ जुदि ओ लामायाव थांदोंबा बेयो गामिनि एसे न'खर ब्रै नखरबासोआ एसे मोनामहैखागोन आरो माने ओरैबायदि गोथाव माने जाबाथाय जाबाय थाथावथाव मोनलायो आरोखि अ बेफोरबाय दिनो जोंनि बर' हारियाव बिदिनो बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाजों जों बानायनानै जायो आरो। नाफामा थ मोनसे जोंनि ट्रेडिसनेल मोनसे ओ बाथोन बायदि जाहैबाय आरो माने दा बेफोरखौ गुबु बुन हारिनि बर'फोरनि अनगायै गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बेफोरखौ बानायनानै जानोबो रोङा जानो हागौ। आरो बर'फोरा बेखौ बानायनायाव माने एक्सपार्ट माने से ओ उम रोंगौथि गोनां बिदि मोनसे बुंजायो आरो दा दा नोंथांमोनथिं माबोरै बानायो नाफामखौ बेफोरनि बागै माबोरै बानायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन दा नाफाम होननानै बुङोबाथ' जोंना मोनसे जोंनि बर' हारिनि सिनायजानाय मोनसे ओंख्रि। एबा बाथोन।
औ
बे जोंनि मोनसे गोदो आबै आबौफोरनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि बाथोन होनजायो बे। ओंख्रि होनजायो जायखौ जेरै मुलुगावबो सिनाय जाबाय जोंनि बर'नि ओंख्रि होननानै
औ
दा बे ओंख्रिखौ जोंना ओंख्रिथ' नङा जेनोबा बाथोन। बे-बे बाथोनखौ जोंहा जानायनिबो मा खासे प्रसेस दङ आरो बानायनिबो-बानायनायनिबो माखासे प्रसेस दङ। जेरै जोङो जानाय खौ जोङो बाहायनायदि होनो हायोदि जोङो दैलां बोथोरफ्राव जेनोबा जोङो माइ गायनो थांनाय एबा हालौैहैनो थांनाय एबा आलि दाननाय थांनाय टाइमाव जोंहा फुंनि टाइम जानाय टाइमाव एबा जोङो ओंखाम गोजायै सोमनानै जानांगौ जायो। बे सोमनानै जानांगौ जानाय टाइमाव जों बे ना फामखौ एवदेरनानै बाथोन हिसाबै जोङो जायो। बे मोनसे जोंनि जानायनिबो मा खासे प्रसेस थानाय बायदि हिसाबै जोङो माने बेखौ जोङो ओंखाम गोजा दैजों सोमजानानै बेखौ जोङो बाथोनखौ ओंखामखौ सोमनानै संख्रिजों सोमनानै जालायबाय बाथोनखौ सोलालायबाय बेबो मोनसे जोंनि जानायनि मोनसे हुदा दा बेजों लोगोसे जोङो नारजि ओंख्रि बायदि आरिफ्रावबो जोङो होदेरनानै जायो। जानायनि प्रसेसबो दङ होनजायो दा बिनि सायाव जोङो बानायनायनि सायाव सोनारोबा जोङो जोङो ना फामखौ मानिफ्राय बानायो होनबा जोङो नानिफ्राय खालामो। गिबि जों नाखौ जोङो गिबि जों नाखौ जोङो दैमा दैसा बायदि आरिनिफ्राय गुरनानै लायग्रोनाय जायो। बेयावबो नाखौ बेयाव बो नाफोरखौ जोङो माखासे बासिनानै लानाय जायो। जेरै गिदिरखौ गिदिर एक्सट्रा फिसाखौ फिसा एक्सट्रा नङा होमबा जेरै जों गिदिरखौ जोङो खालामनो हाया बारा मानोना जोंहा देग्लिनायाव खस्ट
खस्थ जायो औ
जायो बे थिग बेबाय दिनो जोंहा ना गिदि फिसा फिसाखौ लानानै जोङो दैमा दैसानिफ्राय लाबो। थांनानै जोङो।
औ
लाबोयो लाबोनानै जों बेखौ गोबाव समनि थाखाय सान्दुं बायदि आरियाव जोङो फोराननानै दोनो जेब्ला नाया राननानै स्राव
अब्ला जोङो बेखौ उवाल बाय दि आरियाव जोङो
ओ देग्लि
औ बेखौ देग्लिखांनायनि उनाव जोङो माखासे नांगौ मुवाफोर जेरै मोखोना मोखोना बिलाइ थास दुदालि बायदि आरिजों देनानै जों मिक्स खालामो बेखौ देखां बेजों मिक्स खालामनानै। देखांनायनि उनाव जोङो बयाम औवा हासुं बायदि आरिफ्राव जोङो बार हाबनो मोनै जायगायाव सोनानै गोबाव समनि थाखाय जोङो हा बायदि आरियाव जावनानै माखासे बार नाङि जायगाफ्राव जों गोबाव समनि थाखाय जोङो खोबनानै दोनो सोनानै दोनो दा बेखौ जोङो सो सोनानै दोननानै जों सेवहोयो मानोना जोङो नाफामखौ बारनायनि मेन माबायानो जाहैबाय जोंना सेवहोनाय दा जों बेखौ सेवहोनानै जोङो मोदोमफ्रु मोदोम होयो बेनि उनाव जोङो गोबाव समनि थाखाय गोबाव समनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै। एवफि एवनानै जानाय जायो आरो बे जाहैबाय मोनसे ओंख्रि जाहैबाय आरो ओंख्रिथ नङा जेनेबा मोनसे ओंख्रिनि मुवा जाहैबाय दा बे गोजौ मुवाखौ ला लानानै जोङो उनावहाय थाव संख्रि बानलु हाल्दै मस्ला होदेबनानै जोङो संनानै बाथोन बायदि आरि जाबाय आरोखि दा बेनि बेखिनियानो दा जोंनि जायगायावथ गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बानायबोगासिनो जाबोगासिनो दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नों नोंथांमोननिथिं गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव माबायदि माबायदि सोलिगासिनो। बे ओंख्रिनि सायाव।
दाबोदुं जोंथिंजाय ओ बे हुदाखौ दाबो जोंथिं खालामबाय। थायो जेनेबा जोङो दाबो ओम दैमा दैसाफ्राव ना आरि लायनानै जोङो फोराननानै। ओ दासिमबो जोङो नाफाम बानायनायखौ नुनो मोनो। जेराव जोङो। जोङो बेफोर हुदाब फोरखौ गारोब्ला जोंहा माखासे ट्रेडिसिनेल। बे बाथोना जोहा। ओ बानायनाय हुदाखौ गारना जोहा गोमालांनो हमगोन। इदि जों इयुन जोलै जों फोरमायला मानो नङा। बा नाफामखौ बोरै बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला बिसोर बुजिनाय नङा। थिग बेबायदिनो जा बेफोर। खौ माखासे। इनि बर' हारिनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय जोंहा बेफोरनि बानायनाय हुदाफोरखौ जोङो दासिमबो लाखिबाय थानांगोन। नङा ओमबा बिदि नोंबो माने आंबो। बानायाबा रावबो बानायलाबा जुदि जोंहा ओम ओ उननि। जोलैफोरा मिथिनाय नङा औ बेबायदिनो आरोखि। दा नोंसिनिथिंबो माबोरै माबोरै दासिमबो बानायबाय थायो नामा ओ बेखौ एसे। बुंनानै होदो।
औ बानायो जोंथिंजाय दासिमबो मानोना बे जोंनि मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथि। सिनायथिनि ओंख्रि होनजायो जेरै बाथोन ओंख्रि बाथोन। बे जोंनि गोदो आबै आबौमोनफ्राय सोलिबोबाय थानाय एंगार हायै मोनसे। बेखौ जोङो मानिनानै लायोदो जोंनि सिनायथि हिसाबै जों बेखौ गारा। आरो जानायावबो गोथाव बेनि थाखाय जोङो बेखौ गारा मोनोना जोंनि एरियाथिं एबा जोंनि जायगाथिं बानायबाय थायो बोसोरफ्रोमबो बानायो नखरफ्रोमबो बानायो। जेरै नखर सोरबा नखर सिनियाव जोङो नाफाम संनाय मोदोमबाबो जों बेखौ डाइरेक्ट मोनथिनो हायो बे बर' नखर होननानै। दा बेनिफ्राय आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय हिसाबै जों बेखौ गाराखै आरोखि। दा बानायबाय थायो, जाबाय थायो, जानोबो गोथाव दा बे ओ नोंथाङा बेखिनि टाइमखौ होनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
अह जागोन नोंथां।